औ खोनादों खोनादों
अ नोंथांनो आं माने फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो
औ हागोन
अ नोंथाङा ओरैनो माबे माबे जायगायाव दावबायखो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नों नोंथांनि लाइफआव माने नोंथाङा बबाव बबाव दावबाय नानै मोजां माबायदि एक्सपिरियेस मोनखो बेफोर फोरायनो हागोन नामा नोंथांंङा आंनि सिगाव
औ हागोन नोंथां औ जेनेबा जोंनिया दा क'क्राझारक अ माबा तामुलपुर साइडनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्कनि जेनेबा दा जोहोलावफुरि पार्क बिदिनो खाथ थि खालाफोर जेनेबा भुटान साइडआव इथिंनो भुटान बिदि थांबाय आरोना ओमफ्राय बिथिं अरुणाचलावबो थांना फैबाय आङो ओमफ्राय सिक्किमाबबो थांबाय औ तावां होननाय जायगायाव बेयाव थांना फैबाय आङो ओमफ्रा इथिं सिक्किमाव
औ नोंथां
नाथुलापार्स एकदम सिक्किम बरदार खाथियाव थांना फैबाय
औ औ नोंथां नोंथाङा बेबायदि जायगायाव दावबायनानै माबायदि बिदि मोनदों गोसोखौ नोंथां
औ जोंङो जोबोद मोजां मोनदों बेयाव थांनानै ओमफ्राय बेफोर सिक्किम साइद कान्ट्रिफोराबो ओ कान्ट्रिनो सिक्किम जायागाया एसे बांसिन साफा आरोना जोंनि आसामनिस्राइ
औ औ
औ बिदिनो आरोना
औ नोंथां नंगौ नोंथां नोंथाङा ओरैनो खाथि खालानि जेनेबा जायगा बेफोरबाव नोंथाङा दावबायबाय नामा?
ओ थांदों बिदिनो जोंनि सौकि मानास बेयाव जिब जुनार नुबाय आरोना बिदि
अह नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
औ नो- नोंथांनाव कुइसन सोंनो हागोन ना एसे?
अह अह हागोन नोंथां।
औ जेनेबा जोंनि बर' बर' हारिनि बागै एसे बुंना होलाय।
मा होनो नोंथाङा आं मोजां बुजियाखै?
बर' हारिनि बागै
बर' हारिमुनि बागै
बर' हारिमुनि बागै
अ' अ' नोंथां आं नोंथांनो होनबा फोरमायनि नङा होमबा नोंथां
औ हागोन।
अ' बर' हारिमु होनना बुङोब्ला नोंथां जोंनि हारिनि जानाय- लोंनाय दानाय- लुनाय मावनाय दांनाय बे बेफोरो गासिखौबो माने हारिमु होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
ओ हारिमु मोनसे जानांगौब्ला गिबियावनो राव नङा होनबा नोंथां रावनिफ्रायनो जों हारिमु जेनेबा मोनसे हारिमुखौ मोननो हायो नङा होनबा नोंथां।
औ
जोलै जेरै हारिमु जानो थानो गोनां जायोबा मोनसे हारिया मोजां मोनसे राव थाग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ
जेरै जोंनिया बर' राव नङा होनबा नोंथां ।
औ
हारिमु होनना बुङोब्ला जेरै- जोंनि जानाय लोंनाय बेफोरबो गासिबो गोलैजोबो आरो नोंथां।
औ
जेरै- जोंनि बर' हारिनि जानाय अनला खारै नङा होनबा नोंथां।
औ
अनला खारै ओ बिनिफ्राय बिथिं नारजि ओंख्रि नङा होमबा बेफोरबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे बाहागो नोंथां। खोनादो ना नोंथां? औ आरो हारिमु होनना बुङोब्ला जेरै-जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय बेफोरबो गासिबो गोरलैजोबो नोंथां।
औ
जेरै जोंनि बर' हारिनि ओ हौवाफोरनि गाननाय गामसा नोंथाङाथ' नुदों जानांगौ मिथिखागौ जानांगौ गामसा फाननाय आरो बर' हिनजाव माहारिफोरनि माहारिफोरनि थाखाय दख'ना नङा होमबा गोथां लांगा बेफोरो दख'ना लांगा ङुंगा बेफोरखौथ' जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा गाव गावसोरनो दानानै गानो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ बेफोरबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमुनि बाहागो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ गामसाफोरखौथ' जोंङो हौवाफोरा गाननाय गामसाफोरखौबो जोंनि बर' हिनजावफोरानो दायो । दानानै जोङो गानो एबा हौवाफोरनो होयो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ बेफोरबो जोंनि मोनसे हारिमुआव गोलैयो आरोना नोंथां।
औ
जेरै गामसाफोरखौ मारै दायो नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ।
औ
जोङो बर' हिनजावफोरा ओ जेन थेर बेफोरजों जेनेबा जेेनथेर हिसान बेफोरखौ लानानैनो जोङो गावबा गावनि न'खराव गंसे गंसे हिसान दारिमिन सारि खुलिना लानानै बा गायसंना लानानै जोङो गामसा दख'ना बायदि बायदिखौ दायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ आरो आर'नाइ आर'नाइखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ?
औ।
आथिखालनि मुगायाव आर'नाइखौ खालि जों बर' हारिया हारि ल' नङ नङा होमबा नोंथां गुबुन गुबुन हारिफ्रानो आजिखालि माने बाहायनो लादों आर'नाइखौ नङा होमबथां?
औ।
आर'नायइआ आथिखालाव गोबां बिथिङावनो जौगानो हमदों जोंनि बर'नि आर'नाइा नङा होमबा नोंथां? आर'नाइ गांसोखौ आथिखालाव सोरबा मन्त्रि एम एल ए फोर जोंनि आसाम हादरसेयाव फैयोब्लाबो जोङो मन्त्रि एम एल ए नियाव होनाय गोदोनायाव बरायनाय औ बरायनायफोरखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेबायदिनो जौगानाय जोंनि आर'नाइाब जौगादों नङा होमबा?
औग'
बेबायदिनो जेनेब्ला हारिमु हारिमुनि थाखायनो मोनसे हारिया गोबां जौगायो नङा मा नोंथां?
औ।
औ बेफोरबो जोंनि हारिमुआव गोलैजोबो आरो ना थां औ आरो थिग बेबायदिनो जोंनिया जानाय लोंनायनि अनला खारिै नङा होमबा नोंथां अनला खारिैखौथ' नोंथां मिथिखागौ जोंनि बर'नि एकदम माने बियो अनला खारिैया एकदम माने ओंख्रि होनांगौ जायो माने थार ओंख्रि। मोजां मोनजानाय। ओंख्रि होनना बुंजायो। औ। माने अनला आरोारिखौथ' माबायदि बिदि बानायो नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ होमबाबो एसे आं फोरमायना होनि हा
औ फोरमायजागोन।
अनला खारैखौ माइरं एसे लानानै जेनेबा माइरं एसेखौ सोमनानै दोनो नङा होमबा दैयाव।
औ।
सोमनानै दोननानै बेखौ सुनानै बेखौ थबसि एबा दिंखियाव देग्लियो नङा होमबा नोंथां? देग्लिनानै गुन्दै खालामना खालामायो आं गुन्दै गुन्दै खालामनानै देग्रोना‌ लानानै बरियासो बेखौ लानानै दै होनानै साराय मोनसेयाव दै होनानै बेखौ जेनेबा दैखौ फुदुंना लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां? फुदुंना लाग्रोनानै बेवहाय संख्रि बा बेबायदिनो गंगार दुन्दिया बायदि बायदि होनानै बेयाव खारै एसे होनानै माइरंखौ दै गोदौनायाव होयै होयै एरै एरै होनानै अनला खारैखौ जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? अनला खारै ओंख्रिया बेबायदि जायो नङा होमबा नोंथां? औ बे-बे अनला खारै ओं